हेल', नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। दायो बिदिब्ला जोङो मोनसे टपिकखौ लानानै सावरायनि।
जागोन नोंथां।
औ, जोङो दोरोङारि फोरबोफोरनि सायाव सावरायनो नामा नोंथां?
जागोन नोंथां। नोंथाङा जागायनो हासिगोन।
औ जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबोफोर होननानै बुङोब्ला गाहायै बैसागु फोरबो, मागो फोरबो बेफोरनो नङा होनब्ला?
नंगौ नोंथां।
औ दायो नोंथांनि बादिब्ला बबे मोनसेखौ सावरायनो सावरायनाया मोजां जागोन सानदों?
नोंथां आंनि बायदिब्ला जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो बैसागु फोरबो खौ मख'ग्रोनांगौ जायो। मानोना बै स मावहाय बर'फ्रा आ गा जोबोद गाजा गोमजायै मो सायो रंजायो आरो बेनि अनगायैबो जे बोसोर गोदान। बे बोसोर गोदाननि स मावहाय जों बर' सुबुंफोरा खोब गाजा गोम जायै रंजानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेनिखायनो बुंदों जे बैसागु बोथोरा जों बर'फोरनि मोनसे बिखानि आमाय थुख्ल' होननानै बुंनाय मोनसे सोदोब दंना नोंथां? बेनिखायनो आंनि बायदिब्ला जे बैसागु फोर बोख'नो बा मोजां जागोनखौ आं नुहरदों नोंथां।
औ औ, नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि जोंनि बर'नि गुबै फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जों बैसागोआनो गाहाय।
नंगौ नोंथां।
औ। बैसागो होननानै बुङोब्ला गासैखौबो माने बयबो मोनदांनो हानाय महराव फैयो नङा होनब्ला?
नंगौ नोंथां।
मिथिंगानि महरा सोलायो, सुबुंनि गोसोया सोलायो, बेबायदिनो मिथिं गाया बिफां लाइफांफोरा गोदान बिलाइ खिलियो बिबारफोरा बारग्लाङो नङा होनब्ला?
नोंगौ नोंथां।
जायनि जाहोनाव बैखौनो जोङो गोदान बोसोर होननानै हमना लानाय जायो।
नोंगौ नोंथां थारैनो।
ओरैनो जों दा बैसागु होननानै बुङोब्ला जों बर'फोरल' नङा गुबुन हारिफ्राबो जों आसामाव थानाय गासै सुबुं माहारिफ्रानो फालियो नाथायबा जों जोंनि आंगोसिन होननानै बुङोब्ला जों बर'फोरानो बैसागोनि थाखाय आं गोसोनि सुबुं
नंगौ नोंथां।
औ दा जोङो बैसागोखौ जों बर' सुबुंफोरा मोननै बैसागोयै फालियो जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु।
नंगौ नोंथां।
सिगांनि समफोरावथ' जोङो लिरनाय फोराव जोङो फरायबोनो मोनदों जे बैसागोखौ जों सातथा रोखोमै फालिबोयोमोन जेरै मोसौ बैसागो, मानसि बैसागो, दाउ -अमा बैसागो, सैमा बैसागो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बैसागो होननानै बाहागो राननायखौ जों फरायबोनो मोनदोंमोन नङा होनब्ला?
नंगौ नोंथां।
औ नंगौ नाथाय ब्ला दानि मुगायाव जों बैफोर फिसा -फिसा बाहागो राननायफोरखौ नुनो मोनलिया जोङो गाहायै बैसाग मानसि बैसागु आरो मोसौ मोसौ बैसागु जों बे मोननैखौ नुनो मोनोसै नङा होनब्ला?
थारैनो नोंथां। बै मोननै जेरै- बुं दे नोंथां।
औ दा आं नोंथांनियाव बेखौसो सोंनो लुबैदों जे मोसौ बैसागो होननानै बुङोब्ला जों माखौ बुजियो आरो मोसौ बैसागोखौ माबायदिै फालिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां। बिदिब्ला आं फोरमायनो नाजानोसै
औ।
दा मोसौ बैसागो होननानै बुङोब्ला जे जोंनि बोसोरनि जोबथा दान। बै जेनाखि सैत्र दान सैत्र दाननि जोबथा दानावहाय जोङो मोसौ बैसागु बा मोसौ फोरबोखौ जों फालिनायखौ बांसिनै नुनो मोनो। दा बेवहाय जोङो मोसौफोरखौहाय गाव गावनि न'आव थानाय मोसौ फोरखौहाय दैमायाव होलाङो होना लांनायनि उनावहाय मोसौफोरखौ थुखैनानै थुखैनायनि उनावहाय बिबार माला थाव गुबै बेखौ आथिं आरो गङाव फुननायनि उनावहाय बिदिनो हांगार थावखौहाय इन्दि बिफांजों मोनसे दागो होनानै इन्दि बिफांनि मुथाजों जे दागो खालामनानै
औ
आबसुनि बिखुङाव बा बायदि जायगाफोरावहाय फुननायनि गेजेरजों ओ मोसौ मोसौ बैसागुखौ जों फालिनायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो जे हांगार आरो थावजों लागायनानै मोसौनि बिखुाव जे फुनो बै फुननाय खौहाय जोंनि बर' बोराइयाव बा बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय बायदिब्ला जे मोसौआ जे आबाद मावनानै जाग्रा जों बर'फोरा बे बैसागु बाय बानो हाल मावनानै बा माइ गायनो थाखाय मोसौफोर खौहाय हाल एवनांगौ जायो दा बेवहाय बै हांगार आरो थाव गुबैखौ फुनोब्ला जाहाथे मोसौनि जे देहा सोलेरा जेबो बेमार आबाद आजार जाया बेखौ साननानै बे मोनसे खामानिखौहाय मावनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो मोसौ बैसागुआ फुङावहाय जोबनायनि उनावहाय जे जोंहा संक्रान्तियावहाय गामिनि बयबो बोराय बुरै गथ' गथ गथ' गथायाइ गासैबो ज' जानानै मोनसे खुंखा होननाय जे मिथिंगायाव मोननाय मोन सेजौ से थानिबो बारा बिफां लाइफांफोरखौहाय खांनानै गामियाव जयैनो जालायनाय जायो। दा बैखौनो खुंखा जानाय होननानै बुङो। दा बे हाबाफारिया मोसौ बैसागुनि दिनावनो बा मोसौ मोसौ बैसागुनि सानावनो जानायखौ जों नुनो मोनो
औ नोंगौ सैथो
बिनि उन बिनि उनावनो जे अखानायै बैसागुनि गिबि सान बा गिबि दिनावहाय जों मानसि बैसागुखौ फालिनाय बा मानसि बैसागुनि जागायनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां।
दा बेनि गेजेरावनो नोंथांनिफ्राय आं मोनसेखौ मिथिनो लुबैबावदों। दा बे मोसौ बैसागुखालिनो जेब्ला जोङो बै फुंखा जानाय होननानै बुङोना गोखा गोखै जानाय
नोंगौ नोंथां।
बे खुंखा जानायनि गेजेरजों बर'फोरा माबायदि फोथायबोदों बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोनना?
थारैनो नोंथां।
औ।
थारैनो नोंथां जे बर'फोरा मोसौ बैसागु खुं-खुंनायनि उनाव बा बे दिनावनो जे रायजोआव बा गामियाव जयैनो जे खुंखा जानाय मोनसे हाबाफारि लायो। दा बेवहाय मिथिंगायाव मोननाय मोन सेजौ सेथानिबो बांसिन जे बिफां लाइफांफोरखौ लानानै जे गोखा गोखै जायो बे जानायनि गेजेरजों जे गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय बे मोनसे से फोथायनाया फै फैयो बा जायो। आरो बेजों लोगोसे जे मिथिंगायाव मोननाय बायदि रोखोमनि लाइफांफोरखौ जायोब्ला जाहाथे बोसोरो गोदान फैनायनि बे बोसोर गोदान सोलिबाय थानायाव जाहाथे जेबो बेमार आजार जाया। बे मोनसे थायाबो जोंनि समाजावहाय आं बेरखानायखौ नुनो मोनो।
मानो होनोब्ला जोंनि मिथिंगायाव मोननाय गासै गासैबो नङाब्लाबो बांसिन रोखोमनि ओ मैगंफोरानो बा गोथां हारिनि ओ बैफोर मैगंफोरानो जोंनि देहानि थाखाय बबेबा नङा बबेबा बेरामनि थाखाय जों मुलि महरै बाहायो नङा होनब्ला।
थारैनो नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों।
थ' जोङो खाथियाव फाहामथाय गैयामोन बा डक्टर गैयामोन जायनि जाहोनाव जों बै हाग्रानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांनि रोदा बिलाइ बिबार बायदिखौनो जों मुलि महरै बाहायोमोन नङा होमब्ला।
नंगौ नोंथां।
औ बेनिखायनो जोङो बैफोरखौ गासैखौबो बुथुमनानै जुदि जोङो बैसागोनि सिगाङावनो जोङो जायोब्ला बा बैसागोनि जोबनायावबो खायसे जायो अब्लानिया जों गोदान बोसोर हाबनायनि सिगां सिगांनो जों जानानै लायोब्ला जों जेब्लानिफ्राय गोदान बोसोर हाबगोन जाहाथे जोङो बैसागुआव जेथिं मिथिं बेरायथिंनानै बा जोङो बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवा जानानै ना बेदर जानानै जोंनि देहायाव। ओ बेमार आजार हाबफाया बा बहाबा बेरायनानै जोंनि देहायाव गाज्रि बारहावा हाबफाया बेनि थाखाय जों जानाय जायो नङा होनब्ला
थारैनो नोंथां नोंथांमोननियाव गोदो गोदायस आजै आजौमोननि समनिफ्राय जेरोखोम जे बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो एबा फालिबोदों थारैनो बेबायदि मोनसे फोरबो फालिनाया दासिमबो सोलिबाय दं। दंङना?
औ नोंथां जोंनिथिं बेयो दाबो सोलियो जोंनि जायगायाव। मानो होनोब्ला बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जों बर' जेसेबांखि जेरावखि बर' मानसि थाया मानो बर' सुबुंफोरा बेयो फालियो बेखौ बयबो फालियो बेयो सैथो जेरावखि थाया मानो बेबायदिनो जोंनि जायगायावबो फालियो सिगांनिफ्रायनो बेबायदि बैसागो फोरबोखौ जों आजै आजौनिफ्रायनो फालिबोदों दाबो जों बेबायदिनो फालिबोयो नाथायबा बिनि गेजेरावनो जोंनि फालिबोनाय नेम आसार खान्थि बैफोरो माने सिगाङाव जाबायदिमोन दायो गोनोखो मुगाजों गोरोबफानानै एसे सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनो
थारैनो नोंथां।
जेरैहाय गाननाय जोमनायनि बेलायाव बा जानाय लोंनाय संनाय खावनायनि बेलायाव एसे सोलानायनायखौ नुनो मोनो आरो नङा होनब्ला?
थारैनो नोंथां। बेनि गेजेरजों बेनि गेजेरावबो नोंथां जे बैसागु फोरबो खुंनाय एबा फालिनाय बेबो एसेब्लाबो सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां?